नोंथां औ नोंथाङा दायो फ्रियाव दङबा नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं माने कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा जुदि फ्रियाव दंबा सावरायनोसैना नोंथां
अ फ्रियावनो दंफैयो नोंथां दे सावरायजागोन ओमफ्रायो ओ आयदाया मामोनथाय नोंथां
औ आं माने मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होनना हरनाय जादो जाय आयदायानो जादों गोदान आगजु बा इलेक्टरक मुवा बेसादफोरनि सायाव जों एसे सावरायनोसै निसै आरोना नोंथां दा माने ओ औ नोंथाङा एसे फोरमायगोरना होनो हागोन नामा नोंथां दामाने गोदान माने औ आगजुफोर गोबां ओंखारनाय नुनो मोनो नालाय नोंथाङा एसे फोरमायगोरना होदो दे
औ हागोन दे नोंथां ओ बुंनो थां थाङोब्लाथ' जोंनिया गोदान मुवानि ओ गोदान मुगानि गोदान आगजु बा इलेकट्रनिक ओ मुवा बेसादफोर बुङोब्लाथ' जोंनिया गोबां दङ बिदिनो जोङो ओ बुंनानै फोजोबनो हाया फिसा फिनलौनिफ्राय लानानै जोंना गिदिर गिदिर सिम जोंना गोबां ओंखारबाय गोदोनिफ्राय लानानै दासिमावहाय ओ गिबियावनो आङो ओ मबाइलनि सायाव बुंग्रोनोसै आरोना नोंथां ओ जोंनिया मबेल होनोब्लाथ' जोंनिया मोनसे मबेला ओ इलेकट्रनिक बुस्थु नङा होमबा
औ औ
जोङो मबाइलनि दारै माने जोङो जेरावहाय ओ गोजान जायगायाव थानाय मानसिखौबो जोङो ओ नुनो हायो आरो ना नोंथां बा सोमोन्दो लाखिनो हायो रायज्लायनो हायो जेरै जोङो ओ खबर स सबर लाहरनो न'खरनि मानसि बबेयावबा थाहैदोंब्ला बेफोरखौ जोङो माने दान्दिसेयावनो जोङो खबर लाहरनो हायो बा जोङो ओ माखासे एप्सफोरनि दारै जोङो ओ बिखौहाय भिडिअ कलाव जों नायनोबो हानाय जायो आरो
जोंनिया माखास माखासे जोंनिया बिदिनो ओ ओ निउसफोरखौ जोङो नुनो हानाय जायो जेरै गोजान गोजान गोबोन हादरफ्राव निउस जानायफोरखौ ओ जाथाय जानायफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो गोबांनो जोङो ओ माखासे मबाइलनि दारै जों माखासे खामानिफोरखौ माने इजियावहाय फैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ
अ अब्ला नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नोंथांनि नुनायाव मा मा ओ गोदान गोदान ओ मुवा बेसादफोरनि सायाव माबायदि सोलायनाय फैदों
ओ औ औ जोङोथ' दायो बुंनो थाङोबा दाथ' गोदान बोथोर नालाय नोंथां दा जों माने लोग टकनि बुस्थुजों दा गोबां बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जायफोर प्रिस जायखौ होनो जों माने गुसु खालामनो हायो माने दा गरम बोथ थोर नालाय ओंख्रिफोरबा इदिनो मैगं थाइगंफोरा थब सेवलांनायखौ जों नुनो मोन्नाय जायो। बिनि जाहोनाव माने जों फ्रिजफोरावहाय दोननानै माने गोबाव समसिम जों माने मैगं थाइगंखौ मोजाङै फ्रेसयै लाखिनो हानाय खौ नुनो मोननाय जायो इलेक्ट्रनिक हिसाबै फ्रिजखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेखौ जों बाहायनाय माने बाहायनाया जों माबा कारेन्टफोरजों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै दा गरम बोथोरफोराव फ्रिज माबा फ्रिजखौथ' बाहायखायो दै लोंनाय फोराव बाहायनाय थान्दाफोर लोंनायफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायै जोंहा एसि जायखौ जों माने गुसु गावनि देहाखौ गुसु लाखिनो थाखाय गरमाव जों थानो हायै बिदुं दा दुङो नालाय बेनि थाखाय जों एसिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जेरै कुलार फोर बेफोर इफोरबायदि माने फेन बिदि बायदि बायदि माने रोखोमनि बुस्थु माने जायनि देहाखौ जों गुसु मोनहोनो थाखाय बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो आ नोंथाङा जा बुंदों जों मालाय दा एसे आंबो मबाइलनि बागैनो नोंथां एसे फोरमायना होनोसै जोङो मबेल होन्ना बुङोब्लााथ' जों दा नोंथां थाङानो बुंबाय गुबुन दाबसे जायगासिमाव माने जों दाहाय हान्था माने मेलाफोरजों खबर होनांगौ बा लाइजामफोरखौबो होनांगौ जानानै फैयोमोन दाथ' जोङो माने मोनसे कल हरनानै जों खा गुबुन दाबसे जायगानि सुबुंफोरजों माने रायलायनो हायोबा इदिनो नों जेरै बुंदों भिडअ कलफोर हरनानै जों नुनो हायो सुबुंखौबो
औ
निउस बिदिनो जाब्रबथाय जाखाबाय थायो नालाय बेफोर दे नायनो हायोबा नुयो आरो जों माने खबर मोननाय खौ जों नुनो मोनसै आरो दानि माने गोदान मुगानि इलेकट्रनिक बुस्थुफोरजों बेनि अनगायैबो जों मबाइलजों गोबां रांफोर खामायनायखौबो नुनो मोननाय जायो बे दा जों बाहायनाय मबाइल इद्रद ट्रनिक बुसतुफोर बुसतु जों रांखान्थिफोर खामायनाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय माने सुबुंफोरा माने ओमफ्राय बिदिनो रांखान्थि आरजिनानै बेजोंनो माने जिउ खुंलांदों बे इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोरजोंनो गोबां जिउ खुंलांनाय इफोरबादि जों नुनो मोनसै आरो बिदिनो जोंहा आ मबाइल होनोबा जोंहा मदे मबाइला माने गोबां रोखोमनि दं बिदिनो माने नाम गुबुन गुबुन दं जायनि फिसारफोरा बेलेग बेलेग जायो बा प्रसेसारफोरा बेलेग बेलेग रेमफोरा बेलेग बेलेग माने इदिनो जोंहा बे ओ मा होनो इखौ बेसेन लायै बेसेन जोंहा माने मोजां नि गेजेरजों माने बिदिनो मोजां गाज्रि बेसेननि लायैनि गेजेरजों जों मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों माने मबाइफोरजों बुङोबा जों गोबां खामानिबो मावनो हायो जायखौ जों माने सोलोंथाइनि बेलायावबो गोबां सुबुंखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जायफोरा फरायनायफोराव एसे बे गोरों सुबुं बिसोर माने आ बिदिनो सोलोंथाइ ला
लानानै बेनिफ्रायनो कसिं बिदिनो लानो हायो एबा बिदिनो एन्सार कुइसन नागिरनानै जों मोननो हायो आरो मबाइलनि गेजेरजों बेनि अनगायैबो जोंहा ओरैहाय दङ गुगोल जायखौ जों माने मा होनो गुगोल मेप होनना बुङो जायखौ जों माने गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायाव जों बाह हायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे बाहायनायनि गेजेरजों जों माने आ मा होनो ओ जों जायगा सिनायि जायगासिमबो जों बे गुगोल मेपनि गेजेरजों दावबायलांनो हायो आरो नोंथां। औ दे नोंथाङाबो एसे फोरमायबावना होदो दे नोंथां।
औ ओ जोंनिया आरो दंबावो कम्पिउटार कम्पिउटारनि दारै जों माने बिदिनो गोबांनो जोङो खामानिफोरखौ जों मावनो हायो आरो जेरै ओ गोबां दानिया जोंनिया सिगांनि बायदि नंलिया अनलाइनाव जोंना साख्रिफोरनि एप्लाइफ्रा जोंना फैलिया नङा होमबा। दानिया माने सोब खामानियानो इन्टारनेटजों फैयो जेरै जोङो कम्पिउटारनि दारै जोङो माखासे साख्रिफोरनि एप्लाइखौ जों खालामनो हायो। गिदिर गिदिर प्र जों माने माखासे डाटा एन्ट्रि खामनो थायोना। नैफोर खामानिखौबो माने कम्पिउटारजोंसो जों मावनाय जायो आरो दानिया। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनिया माखासे ओ भिडिअ एडिटिं खालामनाय बायदिसिना नैफोरखौबो जों माने कम्पिउटारजों जों मावनाय जायो आरो। माखासेया कम्पिउटारनि दारै जों माने ओ आथिखालावहाय जोङो माने ओ टिकेट दाननाय मानाय नै बेफोरखौ माने जोङो माखासे कम्पिउटारफोरजोंनो जोङो मावनाय जायो आरोना माखासे जोङो गोजान जायगायाव हान्थिनो बा दावबायलांनो थांनोब्ला माने जोङो टिकेटनि जोंनो गोनांथि जायोना बेखौबो जों माने ओ कम्पिउटारनि दारैनो जों मावनाय जायोआरो आरो खामानि माखासे बेंकनि खामानिखौबो जोङो गोबाङैनो माने ओ कम्पिउटार गैयाब्ला जोङो माने ओ मावनो हानाय बायदिखौ जों दानिया नुनो हालिया आरो।
औ।
ओ बेजोंनो लोगोसे आरो दंबावो जोंनिया कम्पिउटारजों जोङो माने मोजां ओ खर्स दानानै जुदि रोङोब्ला माने नोङो गोबां खामानि बा रां आरजिनो हायो आरो जेरै माखासे जोङो पार्ट टाइम जबफोर बहुत गोबां थायो नङा होमबा नों थां नैफोरखौ माने न'आवनो थानानै माने माखासे पार्ट टाइम जबफोरखौ जोङो मावनानै रां आरजिनो हायो आरो।
औ औ।
आरो ओ जोंनिया बेजोंनो लोगोसे दङ दानिया ट्रेक्टरबो ओंखारबाय नङा होमबा गोदोनि समाव फोरोङोमोन ट्रेक्टर ओंखारनानैबो जोंनिया माखासे गोबां सुबिदा फैबाय आरो जोङो ओ सिगांनि समावथ' जोङो हालेवनाय समावहाय जोङो दब्लायसे हाखौ हालेवनो थाखाय जोङो खमबाबो ओ आधा घन्टासो जोंनो सम नांगौमोन नङा होमबा ओ दानिया जोंनिया बे ओ आधा घन्टा समखौ माने जोंनिया आधा घन्टा सम हालेवोब्ला माने जोंनिया से बिघा बा नै बिघा गाहाम जों हाहैनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
आरो सिगांनि समाव बेबायदिनो गोबाङैहाय जोङो ओ मारा होनायफोरावबो जों मोसौजों होनाय जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय जोङो माखासे ट्रेक्टर दङ दानिया ओ गारसनब्लानो जोंनिया माइया गथा गथा डायरेक्ट ओंखारना फैनाय बेफोरबायदि ओ मेसिन बा ट्रेक्टर फोरबो जोंनिया ओंखारनायखौ जों नुनो मोननाय जाबाय आरो
औ औ नोंथाङा थारैनो सैथो बाथ्राखौ बुंदों दा जों ट्रेक्ट'रफोरजों माने ट्रे क्टरफोर ओंखारनायनि रि जाहोनाव जोंहा गोबां मुलाम्फा समनि मुलाम्फा जादों होनना बुंनो हागोन आरो मानो होनोबाहाथाय गोदोहाय इदिनो मारा होनोनों हो एसे देहा बुरजा थायोब्लाथाय गोबाव सम लानाय जायोमोन। दायोहाय जोङो माराखौ ट्रेक्टरजोंनो होयोबा ट्रेक्टर नि मोनसे मेसिन जायो मसिन मेसिनजों माने जोङो होनानै माने खम समनि गेजेरावनो जों माने बेखौ माने जोंनि जाग्रा आदार माइखौ जों माने मोननो हायो आरो बेनिखायनो जोंहा माने गोबां दा सम समनि माने ओ सम सममनि गेजेरावनो खम समनि गेजेरावनो माने गोबां बिदिनो रैखा मोनो बा बिदिनो ओ खम समनि गेजेराव जों जानायखौ नुनो मोनसै आरो ओ बेनि अनगायै जों इलेक्ट्रनिक होनोबाथ' नोंथां गोबां बिदिनो गोबां थु दंबावो जोङो बुङोबालेक्ट्रकखौ होनोबा ए माने इलेक्ट्रकनि बागै बुङोबा जोंहा बिदिनो मा मा बुंनो हागोन जोङो बिदि दा नोंथाङानो बुंलांबाय लेपटप ओ डेक्सटपनि गेजेरजोंबो आरो लेपटप होननाय जायखौ जों माने ओ मा होनो आखाइफोरावनो माने बेगफोराव लानानै जों गुबुन दाबसे जायगासिम जों लानानै थांनो हायो नङा होमबा नोंथां। बेनि गेजेरजों माने जों डेक्सटप जायखौ बायो बेबायदिनो लेपटपावबो जों गासैखौबो इउस खालामजोबनो हानाय नुनो मोननाय जायो माने डेक्सटप नि फिसाराबो लेपटपावनो दंखाजोबनायखौ जों माने दंखा खालामजोबनो हायो होननानै जों बुंनो हायो आरो बेनि गेजेरजों आरो खौनि होनोबाथ' जोङो माने सबखौबो बुंनो हागोन जायाहा माने इलेक्ट्रिकजोंसा सोलिनायखौनो नङा होमबा नोंथां। जायफोरा माने गोबां बिदिनो जों दा मबाइलाव बाहायनो थाखायबो जों माने खोमासिम मोजाङै बाहायनो थाखायबो जों दा हेडफन जायखौ होनो बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जायनि माने जाहोनानै जादों जों माने स खायफा जायगायाव माने जेराव एसे सुबुंफोर बारा थायो बेफोराव एसे दावराव दावसिफोरा जायो नालाय बेफोराव जों माने बे इयारफन बा एयारबादसफोरखौ बाहायनानै जों माने साइलेन्टै सिरिय गावल' खोनानाय बेफोरखौ बाहायनो हायो आरो जेराव जों लाइब्रेरिफोराव थाङोबा बेफोराव जों बेफोरखौ बाहायनानै सोलिनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैथ' इलेक्ट्रनिकनि होनोबा गोबां माने गोबां बुस्थु बस्थु दं जों द दामग्रा बे एयारफननि गेजेरजोंबो आरो दामग्राबो जायखौ जों बक्स बिदिनो होननो हायो ब खायफा खायफानि सुबुंनि न' फोराव बिदिनो बख्ला फिसा थानो नुनायखौ नुनो मोनो आरो ना। बेफोरखौबो जों माने दामनानै ओ माबानो हायो आरो माने दामनो हायो आरो लाउदलि बिनि अनगायैबो जोंहा इलेक्ट्रकनि होननानै बुङोबा थ' जों दा टिभिफोरबो न'खर न'खर टिभिफोरबो थायो होमबा नङा होमबा नोंथां। जायखौ जों माने गोदोनि सुबुंफोराबो बाहायोमोन होनना बुंनो हायो दाबो बे बुस्थुआ माने सोलिगासिनो दं जोंना होननानै जों बुंनो हायो आरो जेराव खायफा खायफानि न' फोराव दाबो बेफोरखौ माने ओ जमा फेमिलि नायनाय समाव बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो बेहायबो गोबां बिदिनो निउस नुनो हायो बा जों ओ मुभिफोर बिदिनो फिलिमफोर नायनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरावबो जों नायनानै माने ओ दसे समखौ जों आंगारलांनो हायो आरो जा समाव जों फ्रि सम बे सम गुद माने बेफोराव होनानै जोङो हगार हरनो हायो आरो नोंथां। होमबा नोंथाङा जोंनि सावरायलायनाया माने समाबो जाबाय नालाय ओ जोंनि सावरायलायनायखौ बा बे इलेक्ट्रनिक आयदायाव जों सावरायलायनायखौ बे खिनियावनो आं नोंथांजों दोनथ'नोसै होननानै सानबायमोन आरो आं नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां औ।
औ औ दे जागोन दो
औ
हेल नोंथां
औ हेल'
कलआ माने दाननाय थाङाखै दा नोंथां मैयानिफ्राय प्रब्लेम जादों खोमा कल दाननाय थाङाखै नोंथां
औ औ थां थाङाखै आंनियावबो
औ हबा जोङो दसे सम सावरायलायबावनो हागोन नोंथां जोङो एलेक्ट्रक ओं एलकनि होनोबाथ' बिदिनो